नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
ओ दासान्दि नोंथाङाहाय मा खालामगासिनो दङ?
औ आंथ' दासान्दि ओरैनो जिरगासिनो दं। आरो नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दं?
ओ आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै ओ नोंथां आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा जेसेखायो एसे हेफाजाब होबानो जाबाय आरोना। औ ओम आं नोंथांजों मोनसे आयदा बे आयदायानो जाहैबाय फरायसालि फरायसालिनि सायाव सावरायनाय औ औ। ओ सावरायनो सानदों मानोना जोंनि गामि ओनसोलनि फरायसालि एबा सोहोर ओनसोलनि फरायसालि एसे आलादा आलादा जायो। फारसेथिं औ फरायसालि होननानै बुंबाथोथ' जोंहा ओ उन्दै ओ उन्दै थाखोनि फरायसालि एबा बे फरायसालिखौ होनना बुङो जोङो ओ मा होनगोन बेखौ अंगनबादि अंगनबादि औ औ अंगन अंगनबादि औ औ अंगनबादि फरायसालि बेनि उनावहाय दङ जोंहा मा होनगोन बेखौ गुदि गुदि फरायसालि फ्राय गेजेर फरायसालि ओमफ्राय गोजौ फरायसालि आरो जौसिन फरायसालि आरोना औ बेफोरबायदि होनो ओ जोंहाथ' गामि ओन सोलावहाय नुनो मोनो माने अंगनबादिखौ आरोना अंगनबादि फरा सालि जोंहा गामियावहाय माने उन्दै उन्दै गथ'ना जायहा गुदि फरायसालियावहाय मुं थिसननायनि सिगां बे फरायसालियावहाय माने फरायनो थोनहरग्रोनाय जायो जोंहा आ उन्दै उन्दैखौना ओ बेवहाय जोङो बा बोसोरनि उन्दै गथ'फोरखौहाय फोरोंनाय जायो आरोना अंगनबादि फरायसालियावहाय बा बोसोरनि उन्दै फरायनाय औ उन्दै माने खुदियाफोरखौ बेवहाय फोरोंनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोंहा जायहा बा बोसोर एबा बेनिख्रुइ देरसिन बैसोनि बेसोरखौहाय जोंहा ओ गुदि फरायसालियावहाय फोरोंनाय जायो आरोना ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि माने जोंनि बे गामि ओनसोल फोरावहाय अंगनबादि आरो गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बेफोरबायदियावहाय फरायनानै जोंहा गामि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरा माबायदिहाय जौगानो हायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ बेबादि जोङो फरायसालि होननानै बुङोबथ' जोङो उन्दैनिफ्रायनो नोंथां बुंनाय हिसाबै अंगनबादिनिफ्राय लानानै जों जौसिन गोजौ फरायसालियालागि फरायलांनो थाखाय जोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे ओ‌ पास जालांनांगौ आरोोना बेबायदिनो जोङो अंगनबादि होननानै बुङोबा नोंथां बुंनाय लेखा बा बोसोरनि सिंनिफ्राय आरोना बा बोसोरनि सिंनिखौ अंगनबादियाव लानाय जायो।
औ औ नोंगौ
जेब्ला नों बा बोसोरनि सायाव ओ बा बोसोरनि बारगोन दा बे खौ जोङो गुदि फरायसालियाव नाम मुं थिसननांगौ जाहैबाय बेबायदिनो गुदि फरायसालियाव थाखो सेनिफ्राय थाखो बायालागै थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो गुदि फरायसालियाव बेबायदि थाखोसेनिफ्राय थाखो बायालागै फरायनायनि उनाव आरो जोङो गेजेर फरायसालियाव थांलायबाय
औ औ नंगौ नंगौ
दा जोङो नुनाय लेखाथ' बेबादिनो गेजेर फरायसालियाव द' थाखोनिफ्राय स्नि थाखोसिम थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो द' थाखोनिफ्राय स्नि थाखोसिम फरायनानै जोङो बेनि उनाव आरो गोजौ फरायसालियाव थांलायबाय
औ औ
दा जों नुनाय लेखा गोजौ फरायसालियाव दाथ' ओ थाखो गु थाखो जि थाखो जिसे थाखो जिनै बेफोरखौबो नुनाय जालांबाय नङा होमबा? औ गोजौ फरायसालिआव थाखो जिसे आरो जिनैखौबो दाजाबदेरना होनायखौ नुनो मोनो जोङो दानिया । बेबादिनो थाखो गु आरो थाखो जिखौ फरायनानै जों जाय खौबा बुङो मोनसे एगजाम ओ प' ओ मा होनो बेखौ
आन्जाद ।
आनजाद दि जायो बेखौ जों होनो मेट्रिक आनजाद नङा होमबा? औ बे मे ट्रिक आनजादखौ जोङो उथ्रिखांनायनि उनाव ओ जों फरायो थाखो जिसे । जायखौबा जोङो होनो फार्स्ट सेमिस्टार होननानै बुङो नङा औ फास्ट ओ मा होनबाय इखौ औ फार्स्ट इयार होननानै बुंनाय जायो । बेनि उनाव जोङो सेकेण्ड इयार फरायो बेनि उनाव आरो मोन से आनजाद जाबावो बेखौ होनो जोङो मा होनोमोनलाय बेखौ?
ओ ओहो हायारसे
औ औ हायार सेकेण्डारिनि एगजाम होन ओइ सि एस एगजाम होननाय जायो औ बेनि उनावथ' जोङो गोजौ फरायसालि गो जौसिन फरायसालि फरायबाथ' गावनि गोसो म'थे फरायनाय बेखौथ' जोङो बुंनो हाला नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ ।
बेबादिनो जोंनि फरायसालि होनोब्ला जोङो ह'म मिथिनानै मोनो जे जोङो जायखौ जों उन्दैनिफ्राय फराय फराय जौसिन फरायसालिया लागै थां मोनहैनाय बेखौनो जोङो फरायसालि होननानै बुंनाय जायो ।
औ औ नंगौ नंगौ ।
बेबायदिनो जोंनि गोबां फरायसालि थायो बेबायदिनो जोंनि फरायसालियाथ' मोनसेल' राव नि फरायसालि थाया बेबायदिनो बर' रावनि थायो ओ असमिया रावनि थायो इंलिस रावनि थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ ।
बेबायदिनो गासैनियाबो फरायसालि जोंनि खाथि खाला थानाय हमना ला फरायसालि आरो माने गामि ओनसोलाव थानाय फरायसालि एबा ओ टाउन ओनसोलाव थानाय फरायसालि बेफोर एसे आलादा जायो ।
औ औ नंगौ ।
बेबादिनोथ' जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरखौथ' जों ओ सरकारि होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ ।
ओ टाउन ओनसोलफोराव एबा फिसा फिसा सोहोरफोरावबो ओ सुबुंफोरा लोगो नांनानै माने बिसोर गावनि प्राइभेट फरायसालि खुलियो नङा होमबा बेफोराव बेफोरखौबो जों फरायसालि होननानै बुङो बेफोरावबो जोङो मोजां आनजाद उथ्रिनो थाखाय फरायनायखौ एसेबाबो माबा आवगायनाय नङा होमबा औ
ओ जोंहाथ' गामि ओनसोलाव ओनसोलावहायना गामि ओनसोलाव जोंहा अंगन बायदियाथ' थाखायो फारसेथिंहाय ओ गुदि फरायसालि जोंनि गामि ओनसोलनि ओ गोबां फरायसुला फरायसुलि एबा गथ' उन्दैफोरा बेवहाय फरायसालियावहाय फरा नानै खाबु मोनो आरोना माने गुदि फरायसालियावहाय जोंहा माने सोरखारनि बिथोन बायदियाहाय जोंहा गामि गामि माने गुदि फरायसालि गायसन नांगौ आरो गायसन गायसन जानाय दंखायो जोंहा गामि गामियाहाय औ ओ गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि बेफोरखौ माने जोंहा गामि गामि एबा गामि ओनसोल बेखिनियावहाय जोंहा गायसनना होनाय दंखायो ओ जेराव जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि फरायसुला फरायसुलि गथ'फोराहाय थांनानै फरायनो खाबु मोनो आरोना बेनिफ्राय माने जोंहा सोरखारि फरायसालि हिसाबै जोंहा सोरखारनि फ्राय गोबां खाबु मोनो जेरैहाय जों जेरैहाय जोंहा बेनिफ्राय बिजाब मोनो।
औ
गानग्रा जोमग्रा खसाब मोनो। ओ बेफोरबायदि हायनो गोबां माने सानजौफुनि जानाय आदार बेफोरखौबो सोरखारानो जागायो जगायो। औ ओ बेफोरबायदिहायनो जोंहा फरायनो जोबोद खाबु मोनदों सरखारि फरायसालियावहाय ओ गुदि फरायसालियावहाय बेनिफ्राय जोंहा दङ ओ गेजेर फरायसालि गेजेर फरायसा बेफोरबायदिहायनो द' स्नि दाइन ओ बे बेखिनिखौ जोंहा गेजेर फरायसालि होननानै बुङो। बेवहायबोथ' जोंहा बिबदिहायनो सोरखारनिनो सोरखारनिफ्रायनो गासिबो नांगौ खिनिखौ मोनो ओ जोंहा बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि फरायसालि थानायनि जाउनाव जोंहा गोबां सुबिदा जादों। मानोना जोङो गोजानाव थांनानैहाय फरायनो गोनांथि गैया खस्थ'नि जेबो गोनांथि गैया। खस्थ'नि जेबो खस्थ' जाया आरोना ओ जोङो गामियावनो थानानै न'आवनो थानानै न' खाथियावहायनो फरायहैनो जोबोद सुबिदा जादों ओ बेनिफ्रायनो जों गोबां जौगानो हायो ओ जोङो जौगानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो फरायनानैनो गोबां जौगालांनो हायो आरो। जोंनि उजिनानै जेब्ला थांना थानाय थांना थानाय होननानै बुङोब्ला जोङो। सासे राफोद गोरों जानो थाखाय जोङो फरायनाया गोनांथार। सोलोंथाइ लानाया गोनांथार बेनिखायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोंहा माने ओ बे फरायसालियाव फरायनाय बेखौ जागायो आरोना दासिम गासैबो सुबुङानो ओ जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैनायसिमहा जोंहा फरायनाय एबा फरायसालियाव जोङो मुं थिसनो।
औ अ दा बेबादिनोथ' जोङो फरायसालि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जि रायलायबाय बेखौनो बुजियो नङा होमबा? जोङो फरायसालिया गुदि अ अंगनबादि थायो। गुदि फरायसालि थायो गेजेर फरायसालि थायो। आरो गोजौ फरायसालि थायो ओ आरो बेजों जौसिन फरायसालिखौथ' फरायसालि होननाय जेला फरायसालि मा होनना बुंनाय जायो औ बेबायदिनो जों फरायसाल फरायसालि बुंनाय लेखा जोङो ओ अंगनबादिखौ लानानै थाखो जिबाहालागै फरायसालि जायो आरोना।
औ औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो नोंथाङा बुंनाय लेखा बेबायदिनो ओ सोरखारि फरायसालिफ्राव ओ गाननाय जोमनाय फसाब मोनो आरो बिजाबफोरखौ खौबो मोनो आरो जानाय लोंनायखौबो जोङो सोरखारनिफ्रायनो मोननो हायो नङा होमबा?
औऔ नंगौ नंगौ।
बेबादिनो जोंनि फरायसालिखौबो माने सोरखारा मोजाङै मोजां मोजाङै बुहुत मोजाङै बानायना होयो दानि जुगाव नङा होमबा औ।
ओ। अ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंजों दान्दिसे अ बे जाखिनि फरायसालिनि सायाव सावरायनायनि सावरायनायावहाय नोंथाङा जाखिनि हेफाजाब होबाय बेखिनि हेफाजाबनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नों
औ गोजोनबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय
औ